ओ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ अब्ला सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ आं नोंथांनो गिबियावनो जासिग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ औ गोजोनबाय अब्ला नोंथां नोंजों आं मोनसे गोनां आयदानि सायावहाय सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथां नोंथाङा आंजों माखासे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन दे।
औ अब्ला गोजोननाय थाबाय अब्ला गोबाव खालामला नोंथां आंनो जागायजेननोसै। बोथोर होनो जायखौ जोङो मा दैज्लां बोथोर। दैज्लां बोथोराव जोङो मा मा आबाद मावनाय जायो मा मा खालामनाय जायो आरो बोथोरा जोंखौ माबायदि हेफाजाब होयो आरो बोथोरा जोंनि मा खहा खालामो जिखुन जाया बेफोरनि सोमोन्दै एसे रालायगोन आरोखि ना नोंथां। अब्ला आंनो जागायजेनसै नोंथां। दैज्लां बोथोर होनबाथ' मिथिखायो मा दैज्लां बोथोराव मा अखा हायो। दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो। आरो दैज्लां बोथोराव मा जायो ओरै जोंनि लामाफोरा मा हाब्रु हाब्रा जायो। आरो दैज्लां बोथोराव जोंओ बांसिन मा खालामो? बांसिन आबाद मावो मा जोङो माइ आबाद मावो दैज्लां बोथोराव। नोंथां आं दा माइ आबादनि बागै फंनैसो होननै नोंथां मिथिबाय? माइ आबादखौ जों माबोरै मावना‌ जायो गिबिनि फ्राय हाजासिमाव बेखौ खिथानि आं माने माइ आबादखौथ' जों दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो ना? सापस जोङो माइ होननानै मिथिब्ला मा ओ मिथिखायो माइखौ जों दा आबाद मावो माइखौ जोङो मा गिबि खेबावहाय जोङो फोनो थाखाय जोङो माइज्लि खालामग्रोयो जोलैनो दोननाय माइखौ माइज्लि होनो ना बेखौ माइज्लि खालामो माइज्लिखौ जों मारै खालामो होनोब्ला माइज्लिखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोननानै गाजा बेरजासिम जोङो दैयाव सोमना दोननाय जायो जेब्ला गाजा बेरनाया जायो अब्ला जोङो मा बेखौ हालेवनानै बिदिनो मोनसे फोथारावहाय जोङो हाब्रुखौ हालेवनानै गोमोन खालामनानै बे माइ माइज्लिखौ सारहैनाय जायो। मारै माइज्लिखौ सारहैनानै मा बियो जेब्ला नोङो ओ माइ महराव खिलियो बिदिनो थाम दान। सोनि उनावहाय जेब्ला माइ महराव मोनो बेखौ जोङो फुयो फुनानै मा खालामो? बिदिनो फुबाय आरोखिना फुनानै जेब्ला जोङो बेखौ आलादा खालामसै बे जायगानिफाय माने आलादा खालामनाय माने गुबुन मोनसे जायगायाव जों गायस्लायनोसै माने माइ गायनोसै। बेखौहाय जोङो अब्ला माइ गायनो हालौवबाय जोङो दुब्लिखौ हालेवनानै आलि खोबाय खथा खथा दब्लाय खालामबाय आरो बेफोराव जोङो लांनो थाखाय मा माइखौ फुनानै जोङो ओ माइखौ माहायै मारै फुयो होनब्ला जोङो ओ आखा महराव फुनाय जायो ब'जा खायोना बजासेखौ जोङो आखासे होनो आरो मा थिग बेबायदिनो माइखौ जोङो माजों रोगायो ओ बावखा होनो जायखौ नोंथाङा बावखाखौ मिथियोना बावखाजों जों रोगानाय जायो माइखौ बावखायो बाव खायाव मारै रोगानाय जायो होमब्ला मा ओ दाइन आखा लायो बेखौ दाइन आखा माइ जों मा जायो होमबा दांग्रिसे सिगांआव मोनब्रै उनाव मोनब्रै सोनानै बावखायाव बेखौ मा होनो दांग्रिसे माइखौ मा जेब्ला जोङो राननानै हैसै आरोखिना माइ फोथाराव माइ माइ फुनाय जायगानिफाय राननानै हैसै मा अब्ला गायनोसै जेबा जेब्ला बे माइ गायनाय बेलाया थांबाय जोबखांबाय अब्ला मा दैज्लां आवबोथ बे आबादखौ मावनाय जायो बे माइ गायखांबाय जेब्ला गायखांनानै जेब्ला जोंना बर'फोरनियाव मा नं दङ होनबा जोंना लास्ट नेम दङदि जेब्ला माइ गायखाङो अब्ला मा बेवहाय जोंहा हाल जांख्रा एबा नांगाल जांख्रा होन्नाय नेम दङ बेखौ गोदो गोदायनिफायनो जों बर'फोरा मानिबोयो नोंथां बेयो नांगाल जां ख्रा बा हाल जांख्रायाव जोङो मा खालामो ओ सासे न'खरनाव गायोब्ला सापस जोङो बेवहाय ज' बिदिनो न' खाथिनि खाला सोरबा सिनायनाय लोगो दोगो फैनानै गायफैयो ज' हेफाजाब होयो बेवहाय हाजिरा होनाय जाया हेफाजाब होनाय जायो दा बे समाव हाल जांख्रा समावहाय जोङो मा जेब्ला गायखाङो अब्ला हाब्रुु फुननाय जायो सोरबा दै सारनाय जायो सोरबा हाब्रुआवहाय ओरै बुद्रुलायनाय खेला गेलेयो बे बिदि नेम दं आरोखि नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ
अ नोंगौ होमबा थिरिखि थारैनो दङ अब्ला जोङो मा एबा माइ गायखांबायानो हाल जांख्रा जाखांबाय अब्ला मा खालामो न'आव फैनानै दुगैस्रां लोबस्रां जोङो मा खुमब्रा हांसो जों ओंख्रि बायदिसिना जालायो बर'नि माखासे ओंख्रि जालायो बे नेम दं आरोखि जोंनाव जौगिसि लोंलायनाय औ बे मोनसे थांबाय नोंथां अब्ला जों माइ आबाद खौ मोननायनि बेलायाव फैनोसै माइ आबादखौ जोङो बिदिनो जेब्ला मोनो माया मोननानै मा जेब्ला जों माइखौ हायो हाया हानानै मा खालामो थिग बिदिनो बजा खानानै दोनफिनो माइखौ बजा खानानै जेब्ला दोनफिनो अब्ला मा जोङो बेखौहाय हाखांजोबोबा दब्लायखौ हाखांजोबोबा बेखौ नों न'आवहाय लाङो न'आव लांनानै मा खालामो न' खाथि फ्राव उसुं उला बा सिलाफ्राव जों सिलाफ्राव जोङो मा खल सिला नाम दोनो जायखौ खल सिलायाव जोङो ज' खालामनानै बेखौ फेनलानानै दोनो आरो मा गोदोनि दिनाव बेखौ मा खालामोमोन माइ मारानिफायहाय ओ माइ बजानिफायहाय आलादा खालामनो थाखाय जोङो मा ओ माबायोमोन मोसौ मैसोजों जोङो बेखौहाय ओरै गिदिं खननानै आलादा खालामनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव मा औ नाग्लियोमोन दानि जुगाव मा ट्रेक्टरजोंबो जोङो ट्रेक्टर ट्राम सोनानै जोङो बेखौ आदा खालामनो हाबाय दा बे जाना थांबाय एब्ला जोङो माइ खौ आलादा खालामखांबाय अब्ला मा माया सिङाव थाबाय जिगाबा सायाव थाबाय अब्ला बेखौ खौ जों मा खालामखो माइ नाराखौ जोङो न'खाथिनि बा मोसौ गलि फ्राव जोङो माइहुं हुंनानै दोनबाय नोंथां नंगौना माइहुंनि उनावहाय जों मा माइखौ जेब्ला फोरानबाय गोरान जाबाय अब्ला जोङो बाख्रि होनो जायखौ जोंनि बर'फोरनि मा ओ सानजा हाथिं थायो बाख्रियावहाय हाय जों माइखौ सोना दोनबाय जेब्ला नोङो गोनांथि जायो अब्ला बाख्रिनिफ्राय बरनबाय फोरानबाय फोराननानै मा बेखौ मिलाव हैबायब गोदोहाय उालाव सोवमोन बिदि खालामबाय नोंथां दा थिग बेबायदि नामा माइ मिलव लांनानै मा बे माइया मोननै महर लानोसै बे माइरं महर लानोसै मोनसे मोनसे गुन्दै महर लानोसै सापस जों जेन माइरंखौ नानै ओंखाम महरै ओंखाम महरै जों मोनजायो आरो बे गुन्दैखौ जोङो मा महराव मोनो गुन्दैखौ जिब जुनार अमा बिदिनो मोसौ मैसोफोर जानानै थांनानै थायो थिग बिदिनो माइ अनोक रोखोमाव जोंखौ हेफाजाब खालामो नोंथां माइ आबादा सापस जोंखौ ओरै जिगाबाबबो मा जिगाबाबो आबाद आबादावबो जोंखौ हेफाजाब होबाय मोसौ मैसो जानायावबो हेफाजाब होबाय माने माइ बुस्थुआनो जोंखौ माने बिराद माने जोंनि जिउजों सोमोन्दो गोनां नोंथां जोंखौ जेरावबो हेफाजाब खालामो दा बेबायदिनो माइ आबादखौ जों बोथोरजों लोगोसे मावनाय जायो नोंथां अब्ला नोंथाङाबो खिन्थादो आंबो एसे खिन्थाबाय नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि बोथोरावहाय दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो बा नोंथाङा दैज्लां बोथोरनि आबादनि सोमोन्दै मा मा मिथिगौ एसे फोरमायना होदो दे नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो माइ आबादखौ जोंनियाबो बिदिनो मावो गिबिनिफ्राय ओ जोंनिया उम फासावनो माइलि नांग्रोगोन नोंथाङा होननाय बिदिनो बे माइलिखौ जोङो मा खालामो मोनसे साफायैनो दोनखानाय माइलिखौ साफायैनो जावस्रानांगोन एसे जाहाथे बेयाव गुग्ला थाया ओ गुग्ला थायोबा एसे माइ ओंखारनायनि सान्सा खमायो आरोना एबा माइ रजोबा बेखौ गोग्गोखौ लानांगोन जों जायनियाव माइरं थायो लायो लानायनि उनाव जोङो मोनसे खना जखा एबा मोनसे आगजुजों औ फारला एबा केजि थाखाफोरजों सुना लानांगोन आरोना बेसेबां बिगायाव बेसेबां बिदि जखा मोनसे खालामना लायो बेनि जोङो बेखौ ओ फाथोनि बस्था एबा ओ प्लास्टिकनि अबस्थायाव जोङो बेखौ सोमना दोनो आरोना दैयाव दैयाव सानथाम सोमनायनि उनाव औ सानथाम सौबना सोबनाय सोमनानै दोननायनि उनाव बेखौ बोखाङो बोखांनानै जों मा खालामो बेखौ मोनसे जायगायाव एबा उसुङाव एबा न' सिङाव जों बेखौ लामस्रोनना दोनो आरो ना बेखौ लामनानै जा नानै बेखौ मोनसे गुदुं जानो थाखाय एबा गाजा बेरनो थाखाय जों लाय बिलायदों एबा प्लास्टिकफोरजों खोबना दोनो आरो ना तिलपारफोरजों खोबना दोनो जेब्ला बे दुंखावनाय हाव हावदों गरमजों जाहाथे गाजाया मोजाङै बेरबोयो अब्लानिया जोंनिया रजबनायाव थाबसिन खाबु मोनगोन आरोना बिदि ओ बिदि ओ रज'नायखौ नायनानै जों सानबा एबा स्नि दिननि उन हेलौ उम जोंङो दुब्लि फोथाराव लाना फैनानै बिखौ मोजांङै सा फानो एवस्रांनानै गोदो गोदायथ' नांगोलजोंनो एवोन नाथाय दाथ' नांगोलबो गैला बि मोसौ गैयिनि थाखायनो ओ दानिया ट्रेक्टरानो गासैबो ट्रेक्टर जोंनो मावो बिदिनो ट्रेक्टरफोरजों दब्लायसे हायाव मोजाङै फोमोननानै गोमोन खामनानै हाब्रु खामनानै बेखौ फोयो आरोना फोनायनि उनाव जोंङो ओ बियो ओ ओ बा दन बा बा दान एबा द' दाननि उनाव ओ बियो ओ मोजाङै रज'बो आरो ना बियो आङो खिलिनो हमो आर ना खिलिनायनि उनाव जोङो ओ उम थामजि दिननि उनाव बे खोथियाखौ एबा फुनो हायो आरो ना नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आखा आखा खालामनो हायो बेखौ फुयो फुनानै जोङो दुब्लि फोथारसिम लाना थाङो बिदिनो गायो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गायो ओ ओ ट्रेक्टर फोरजों एवनानै ओ गायनायखौ नुयो आरो ना दानियाथ' ट्रेक्टर ओंखारबाय ट्रेक्टरजोंनो गोबां बिगा बिघा हा ओ सानसेयावनो जिबा बिघा नैजि बिगा बिदिनो ग्ला ग्लाम ओ रुवानि एबा हाजिराफोरखौ लानानै ओ गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां बिदिनो दैलां बोथोराव मा मा मोनो होनोब्ला जेरै जोंनियाव खुमब्रा मोनो बिदिनो दैज्लां बोथोरनि ओ थास' बिबारबो मोनो बिदिनो ओ मा होनो बिखौ थास'बो मोनो आरोना थास' जायखौ मोनो गायनाय थास' अ थास' आथिं थास' बिबार आरो गायनाय गायनाय थास'निफ्रायबो थास'आव बेदर मोनो बिदिनो ओ लावफोरखौबो मोनो दैज्लां बोथोरनि लाव थायसुम जिंखा बेफोरखौ मोनो भिन्दिफोरखौ मोनो मै था गोजा मैथा गुफुर बेफोरखौबो मोननो थाङो जोङो गांसिन ओ बिनिफ्राय आरो थाइगिर थाइगिर मैगंखौबो जोङो थाइगिर फिथाइ एबा मैगं बेखौ थाइगिर फिथाइखौबो दैज्लां बोथोराव मोननो थाङो आरोना नोंथां बेखौनो आंबुं उम बिदिब्ला ओ बिदिनो ओ फान्थावखौबो मोननो थाङो जोङो दैज्लांनि फान्थाव थायो आरो लेस्रा बेफोरखौबो अ जोङो गोबां ओ आबाद बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना जोंनि खाथि खालायाव एफा बिराब आबाद खालामा थेवबो बेफोर मैगं खौ जोङो दैजलाांआव मोननाय मैगं होननानै मिथिगौ जेरै फथल बेखौबो जोङो दैज्लां दैज्लां बोथोरावल नुनो होनना मिथियो आरोना
औ
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबोबाय नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर दैज्लां बोथोरनि मैगं थाइगं एबा आंनि जा मिथिगौ मिथिनाय औ बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो मोनना जोबोर गोजोननाय मोनो आसा खालामो उननि अ उन समाव नोंथांजों लोगो मोनफिनगोन होनना मिजिंफिननाय थाबाय साबायखर नोंथां
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम आंनिजों सम होनानै आबादनि सायावहाय बा बोथोरनि सायाव रायलायनो थाखाय जोबोद जोबोद नोंथांनिसिम साबायखर अब्ला जोंना समा जानानै फैबाय अब्ला जों दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ दे।